औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनागासिनो दं नोंथां ।
औ ।
खोनादोंना नोंथांआबो?
औ खोनादों ।
आ ।
जों दायो मोनसे मानि बारै राय्लायनो नागिरदों बेखौ नोंथाङा एसे
मोन मोनथिखाबो । आङो एसे फोरमायलांनो नागिरदों आरो । नोंथांनियाव आं सोंगोनाय जानोसै आरो ।
ओ गोदोनिफ्राय माने आबै आबौमोननि
समनिफ्राय माने जोंनि जुमाय संनायाथ' सोलिबोबाय दंमोन नालाय
औ औ ।
ओमफ्राय एमावखौ माबोरै बानायो माजों बानायो आरो जुमायखौ? खौ मारै संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायलांनो हागोन नामा?
ओ जुमाय संनाय नङा होमबा बे एमाउ देनाय मानाय एक्सलि एसेबांखिनि मोजां आइडिया गैयाब्लाबो दा जेरैबायदि बानायो बेखौ आं माने फ्राय एसे एनै नुबाय थानायानो जाखायो नालाय दा बे बिथिंजों नायोब्ला आं माने एसे सुंथाबैखौ आं माने फोरमायथिनो हागोन आरोखि थ' जेबो नङा दा नोंथाङा जेरैबायदि मिथिनो लुबैदों नङा होमबा? बैफोरबायदिखौ आं माने आबुङै बुंफोरनानै बुं मिथिहोजोबनो हायाब्लाबो बा जास्ट माखासेखिनि खोथाखौ आं जेखौ मिथियो बेखौ आं माने नोंथांनो फोरमायनाय जासिगोन आरोखि
औ
थ अब्ला जोङो गिबि गिबियावहाय जुमाय सङोब्ला मावोब्ला गिबिथारावहाय जोंनो एमावखौनो नांखागौ नङा होमबा बै एमावखौहाय थ जोङो जों निजेनो गावनो गाव दरनना लाखायो नङा होमबा दा बै एमावखौहाय जोङो गिबि गिबियाव फार्स्ट अफ अल माबोरै खालामो होनना बुङोब्ला गिबि गिबियाव जोङो ओ माखासे जेसेबां बिबांनि नांगौ बेखौ माने माइरंखौ लानाय जाग्रोयो आरो थ बेनि उनावहाय दैयाव सोमना दोनथनानै बेखौहाय ओ माखा खासे एसे गुरै जानाय बायदि साइसआवहाय सुनानै लाग्रोनाय जायो आरो दा बिनिफ्राय मिथिंगानि ओमफ्राय माखासे जोंहा बिफां लाइफांफोर मोननाय जायो जायफोर बिफां लाइफांफोरखौ माने होयोब्लासो बै एमावनि महराव जायो आरो जुमायाबो जुमाय महरै ओंखारनाय जायो आरोखि ट बैफोरनि बेलायावहाय गिबि गिबियावनो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिफां लाइफां जेरै मोखोना होनो दंफां राखेब होनना बुङो नङा होमबा बैफोर ओ बिफां लाइफांफोरखौ मिथिंगानिफ्रायनो जोङो बुथुम बुथुम नांगौ बायदि एसे एसे एसे बिबांनि बुथुमलायनानै माने कालेक्ट खालामलायनानै ओ बै जे माइरं सोमदोंमोन एमाव बानायनो होननानै बै माइरंजों लोगोसे देजाबनानै गेब्लेहोफानाय जायो आरोखि जेला बे माइरंजों बे दंफां आ राखेब बेनि ओमफ्राय मोखोना बिलाइ होनबा बेफोर बेहाय देेजाबनानै गुन्दै खालामखां खांनायनि उनावहाय बेखौहाय माने माखासे गल गल महरै लादु साइस महरै माने बेखौ दाना दोननानै ओ खोब जिदिन बा जिबा दिनसो दोननानै बेखौ एसे मोजाङै राहोना दोननाय जायो आरो बेखौ बिनि उनावहाय बे मोनसे एमाव महराव मोननाय जायो आरो बे जोङो थ बै एमाव महर मोननायखौ जोङो जेला जों जुमाय संनो लागोन ना अब्ला जों माखासे माइरं एंखोर बैफोरखौहाय जोङो नांगौ बिबांनि लालायनानै ओ जेला जुमाय संगोन अब्ला बै माइरंखौ फोमोननानै गुसु खालामनानै बै एमावखौ जों फुननानै दोननाय जायो आरो फुननानै बिदिनो सोरबा सोरबा खायसे आथिखालावहाय फ्राय सानसे बा साननै बेनि गेजेरावनो दरनना थाखाय सेस्था खालामनो हासै आरो ओरैनोथ जों सिगाङावहाय नुनायफोरा माने इदिनो सप्तासे गाहाम सानब्रै सानबा गाहाम बिदि दोननानैसो माने बेखौहाय जुमाय संनो बा सेरेब महरै खालामहैनो थाखाय हानाय जायोमोन आरो किन्तु आथ थिखालावहाय बेखौ मा माखासे ओ आदब खायदा बाहायनानै सानसे साननैनि गेजेरावनो माने सेरेब महराव दरुनहैनो हानाय ओ केपासिटि खालामसै आरो थ थिग बेफोरबायदिनो जेरैबायदि बै ओ सोमनानै दोननाय ओ जुमाय गिसि होननानै बुङो जों नङा ओमबा साननै बा सानसेयावनो मोननाय जासै दानाथ बेखौहाय जेला सेरेब महराव दुरन हैगोन। होमबा बेखौहाय मा खालामनाय जायो? गिबि गिबियाव जोंनो बेखौ सेरेब महराव दुरनोब्ला जोङो माखासे आगजु आइजेंफोर जायफोरखौ जों देक्सि, इदिनो ओ मोख्रा खर' बैफोरखौ लालायनानै नङा होमबा जों बेखौ अरनि जोहै बेखौ माने सेरेब दरुनलांनाय जायो आरोखि फोरबायदि थ आंनि मोन दांनायबा आंनि मिथिनायाथ बेफोरखिनियानो बाद नोंथांनि नोजोरावहाय बिनि सायावहाय खोब मोजां नलेजबो दंबो जानो हागौदां बेनिखायनो आंबो नोंथांनिफ्राय ससेयैब्लाबो इसे मिथिसानो लुुबैदों आरोखि। नोंनि नोंथांनि मोन्दांनायावलाय मा बायदिस सिस्टेमै दरुनाय जायो सेरेब खौहाय?
आंनि मोनदांनायावथ थ गोदो गोदायनिफायनो माने आबै आबौमोनहा जोंनि इदिनो संनाय खावनाय बाद दानाय लुनाय बिदिनो गासैयावबो आखा फाखामोन नालाय माने गाव गावनि संसार खौ खुंलांनो थाखाय माने खोब हाबाफोर मावनानै खामायबोयोमोन आरो माने जोङो एमाव होननानै बुङोब्लाज जोङो एमावखौ नोंथाङा एसेबाबो फोरमायलांखाबाय। माबायदि देयो, माबायद बानायो जोङो एमावखौहायो बेबायदिनो जुमाय संनो थाखाय जोंनो एमाव नङाबानो जाया आरो ना। बेनि थाखाय जोङो एमाव खौ नांथारगौ। माने एमाव गैया बानो जुमाय जाया आरोना।
औ
बेनिफ्राय एमाव खौ बानायग्रोनो थाख थाखायथ नोंथाङानो बुंलांखाबाय एंखुरखौ एसे रुइनो थाखाय सोमनानै दसे दोनथनांगौ होननानै बेनि उनाव जोङो मिथिंगानि मोननाय दंफां लाइफां फां इसे एसे एनै बाहायनाय जायो आरोना गोदोनि दिनावहाय आबै आबौमोनहा माने बे मोखोना बिलाइ ओ आरो दंफां राखेब बिलाइ आरो मा होनो आनारस बिलाइ इदि। फोरखौबो होनाय जायोमोन आरोखि बा थालिर बिलाइ बेफोरखौबो होफानाय जायोमोन आरोखि बेनिफ्राय जोङो एमाव माबाखौ एंखुरखौ रुइनायनिफ्राय बोखांनानै जो जोङो उवालावहायो होनानै देग्रोना लानानै माने बेफोर बिलाइफोरखौ खौबो होफानानै देनाय जायो आरोखि बेनिफ्राय बो खांनानै जोङो दै ल गायनानै अन गुन्दै जाबाय नालाय बियो बेखौहाय बोखांनानै दै एसे लागायनानै बेखौहाय मोजां रोखोमनि नांगौ जासेबां दै होनानै सि फ्लियो आरोखि सिप्लेनानै माने ला गायनानै बेनिफ्राय जोङो गथा गथा बेखौहायो एसे फिसा फिसा गथा गथा बानायनानै बेखौहाय एमाव महरै जोङो दोननाय जायो आरोखि। सानथामबा इदिनो सानब्रै इदिफोर खोबनानै दोनो आरोखि जिगाबजोंबो खोबनाय जायो बा जिफोरजोंबो खोबनानै दोननाय जायो आरोखि बेखौहाय रानो थाखाय औ।
औ।
बेनिफ्राय जोङो एमावा रानायनि उनाव बेखौहायो सोरबा सोरबा सिथाबदों नामा होननानै बेखौ बोखानानै आलादा आलादा खालामनाय जायो आरोखि ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो जुमाय संनो होनोब्ला जोङो सिगांग्रो जुमाय संनो थाखाय एंखुर बा माइरं बेफोरखौहायो जोङो
बेनिफ्राय ओंखाम बायदि संखांनायनि उनावहाय बेखौहायो नोङो गोसोबायदि संनो हायो आरोखि सेरसे बा सेरनै नै सेरथाम सेरब्रै बेफोर बायदि नोंनि नांगौ जासेबां।
नांगौ
दोबसिनिफ्राय बोखांनानै जोङो प्लास्टिक बा इदिनो माबा मोनसे मुवायावहाय एरन सिगोन आरो खि एरननानै दसे गुसु सु जाहोनानै एरलानानै दोनो आरोखि बेखौ। बेनिफ्राय एरलानानै दोननानै जोङो एमावखौहायो माने एसे अन गुन्दै खालामनानै बेनि उनाव हायो ए-एसे उन अन गुन्दै उननानै बे गुसु जानाय ओ माइरंआवहाय बा ओंखामावहाय जायखौ जों जुमाय संदों बेयावहायो मा माने
सारलाखांनायनि उनाव जोङो जुमाय महर मोननो थाखाय माने बेखौ खोबनानै फुननानै खोबना नानै दोननाय जायो आरोखि। बेनि उनावहायो सान साननै बा सानथाम बा सानब्रै बेफोरबायदियावहाय जोङो बेखौहायो एसे बिदै गयोब्ला बेनिफ्राय दोबसिफोरावहाय बा बाल्थिंफोराव सोनाय जायो आरोखि। बेनि उनाव हाय। माने जोङो जुमाय महर मोननाय जायो आरोखि। बेनिफ्राय जोङो आरो जुमाय गोरानबो बानायनो हायो आरोखि बेनिफाय जुमाय गिसिनिफाय गिसि महर जानानै। ओ बेखौ जोङो गोरान महर खालामनो थाखायब्ला जोङो सिगांग्रो जुमायाव दै सोमनानै बेनि उनाव हायो दै सोमनानै दसे सान्दुंफोरावबो हायो आरो एसे रानायनि थाखाय बेनि उनाव हायो जोङो मावनो थाखाय थियारि खालामनो हायो आरोखि मोख्रा खर' बायदिसिना बेफोरबायदि दोबसि दोबला बिदि हाथा बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोङो जुमायखौ मावनो हायो आरोखि बेनिफ्राय जोङो जुमाय गो-जुमायनि गोदौनायजों खफ' गनायखौ बेखौहायनो जोङो जुमाय गोरान होननानैबो बुंनो
आदसा आदसा औ औ नंगौ नंगौ त अब्ला गोबांथार‌ खो खोथाखौथ' सावरायलायबाय नङा होमबा नोंथां। ओ बे समावहाय दा नै जोंहा समाबो जाना फैबाय। थ' दान्दिसे सम नों नोंथांजों जौ संनायनि सोमोन्दै सावरायनो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ।
ओ दा बेखिनियाव जों दोनथ'लायनोसै नङा होमबा।
औ जागोन।
औ दे दे।